औ नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथाङा?
आं ओरैनो दान्दिसे सम जिरायनानै दं नोंथां।
औ औ औ दा आं नोंथांजों मोनसे आयदायाव एसे एसे सावरायनो लादोंमोन औ औ दा आं सावरायनो लानाय आय यानो जाबाय क्रिकेट आरो क्रिकेट खेला औ औ औ दे आं दा एसे बुंलांनि क्रिकेट खेलानि बागै
औ देलाय बुंलाय नोंथां
औ औ दा जों गासैबो मिथिखागौ जे क्रिकेट खेलाया जो जो-जो-जोबोद मोनसे मुंदांखा खेला
औ दे बुं नोंथां
औ औ औ दा बे क्रिकेट खेलाखौ मोननै हानजानि गेजेराव गेलेनाय जायो उम जेराव मोनसे हानजायाव सा जिसेजोन गेलेगि गिरिफोर थायो औ। औ क्रिकेट औ औ दा जों मिथिनाय बादिब्ला क्रिकेट खौ गिबिसिन इंलेण्डआव गेलेग्रोनाय जादोंमोन आरो
औ इंलेण्डआव ना? आ औ औ औ
बे खेलायाथ' गासै मुलुग मुलुगनां मुंदांखा जाबोबाय औ जेरै औ दा जेरै जोंनि भारत हादर अस्ट्रेलिया इंलेण्ड पाकिस्तान साउथ आफ्रिका बेफोराव दा जोबोर मुंदांखा जाबाय आरो औ।
खो-खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों खोनादों दा नोंथांङा मिथिगौ नामा जे क्रिकेट खेलानि बागै एसे
अ जोंनि भारत बरर्स'आवबो हेल' खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
क्रिकेट
औ औ
खायसे खायसे जोबोर मुं गोनां गेलेगिरि बिथांमोन दंङ। जेरै बिराट कहलि सचिन टेन्डुलकार राहुल द्राबिद दाथ' आरो गोजानै फैबाव नै सुरिया बानसि मोन ना बिसोरो जोबोर जोबोर मोजांहै गेलेयो आरो
औ औ दासान्दि जोबोर मोजां गेलेगासिनो बिसोर थांनाय आइ पि एल आइ पि एल आवबो गोबां रान खालामनो हादों दा गोदो गोदान गेलेगिरि जायखौ बैभब सुरिया बानसि होनना मिथिगौ
औ नंगौ
औ दा मोननैसो नेमखान्थिफोर मिथिगौ नामा नोंथाङा? क्रिकेट खेलानि बागै
अ आं माने मोन मोनथु गासैखौबो मिनथिफ्रामजोबा आरो औ। गासैखौबो मोनथिफ्रामजोबगौ।
औ जेरै गाहाय नेमखान्थिफोरखौ एसे एसे मिथिगौ आरो। जेरै मोनसे हानजायाव जिसेजोन गेलेगिरिफोर थायो।
औ नंगौ।
औ औ।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों खोनादों।
खोनादोंना नोंथाङा।
हेलौ औ औ दा खोनादों देलाय बुंलायसाय। औ औ। औ औ खोनादों खोनादों।
अ माने माबायाव ओ गासै मोनसे टिमाव जिसेथा खरै प्लेयार थायो जिसे जन खरै।
औ औ।
ओ बिनिफ्राय ओ बेयाव उ जुदि बल खुबैनाया डाइरेक्ट स्टामाव नाङैब्लाथाय बै बुग्रा सुबुङा आउट जायो।
औ औ औ।
औ आरो बेयो गोबां माबानि थायो जेरै ओ नैजि गासै
औ औ औ।
बे अभार जोबजासिम गासै बल जोबजासिम जायनो बांसिन रान खालामनो हायो बिसोर देरहायो आरो।
औ औ नंगौ नंगौ जेरै मोनसे हान खुबैयोब्ला मोनसे हानजाया बुनांगौ आरो औ। आरो औ औ जायबा हानजाया बेखौ बलखौ बुगोन बे हानजाया गोबां रान खालामनो नाजायो आरो नंगौ। औ।
ओनदो बिनिफ्राय
औ औ बा जायबा हानजाया ओ बेंगोन बिसोरो बुग्रा हानजाखौ एसे ओ बिसोरखौ जेरै आउट खालामनो नाजागोन आरो गोबां। औ आरो। औ औ।
औ खोनादों होनदों नोंथां बुं।
औ औ। जेरै आरो बे खेलाखौ मोनसे जेरै सार्कुलार फिल्डआव गेलेनाय
औ।
औ औ आरो। जोंथ' मिथिखागौ मोनसे हानजायाव जिसेजोन गेलेग्राफोर थायो औ। जेरै नोंथाङा बुंनो हांगोन नामा जेरै जोङो क्रिकेटआव बोरै बोरै रानखौ मोनो हायो
ओ जेनेबा क्रिकेटाव ओ बुखांनानै ओ सानैबो प्लेयारा जुदि उल्थों फालथांयै खारलांनानै गाव गावनि सिनाव मोनहैनो हायोब्लाथाय ओ से रान मोननाय जायो ओ बेनि उनवहाय जु दि मोनसे बाउणदारिखौ हाजों बाग्रिलांनानै बला बारहैयोबाथाय बेयाव फर पान मोननाय जायो आरो गोजौजों थांनानै जुदि बे सिनखौनो बारोब्लाथाय सिक्स रान मोननाय जायो आरो
आरो नोंथाङा मिथिगौ नामा जेरै खेलायाव बोरै आउट जायो बेखौ
औ बे बल खुबै या स्टामनो बुग्रानि बला जुदि गोजौ जौआवनो जुदि हा फोनाङालासिनो हमनो हायोब्ला अब्लाबो बुग्राया आउट जायो
औ औ औ
औ
औ जेरै औ देलाय नोंथां
क्रिकेट-क्रिकेट गेलेनाया ओरैनो बांसिनै बबे बबे हादोरनि ओ गेलेगिरिफोरा जोबोद मोजां होननानै नोंथाङा मोनथियो
औ दा मिथिनाय बादिब्लाथ' इंलेण्ड हानजानिखौ आं गोबां मोजाङै बुनो हानाय बायसा मोनो बा गे- लेनो हानाय बायसा मोनो लोगोसे जोंनि भारत हादरनिखौबो गोबां गोख्रों बायसा मोनो आरो आङो
औ
औ औ औ दा जेरै क्रिकेटआव रोखोम थायो नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो होनो टेस क्रिकेट बुंनाय जायो जेरै वान दे ए इन्टारनेसनेल बेफोरबायसा आरो टि टुइन्टि बा टुइन्टि टुइन्टि बेफोरबायसा रोखोम थायो आरोना औ दा जेरै जों मिथिनाय बादिब्ला टेस्ट क्रिकेटखौ सानबाहालागि गेलेनाय जायो होनना खोनानो मोनदों।
औ औ
आरो जेरै वानडे इन टारनेसनेल बुंनाय जायो जेरै बेखौ मोनसे हानजायाव फिफ्टि अभार बा बाजि अभारालागै गेलेयो औ आरो टि टुइन्टि बुंनो थाङोब्ला टुइन्टि टुइन्टियाव नैजि अभार जायो आरो मोनसे हानजायाव आरो दा जों मिथिनायाव बा मान सिफोर बा सुबुंफोर बुंनायाव बे टुइन्टि टुइन्टि खेलाखौ बयनिख्रुइ रंजाथावसिन खेला होनना खोनानो मोनदों आरो बा
अ माने बे खेलाखौ खम समायावनो फोजोबनो हायो आरोना
खौ नायनानै सुबुंफोरा जोबोर गोजो
औ औ मानोना बेयाव रानफोराबो बेसे थाब थाबनो जायो नालाय
औ औ नंगौ नंगौ।
अब्ला नोंथां नोंथाङा क्रिकेटखौ गेलेनानै मोजां मोनो ना मोना? बा नोंथाङा यो बेफोरबायदि गिदिर खेलाफोराव गेलेफेरबाय नामा?
ओ बेफोरबायदि गोदिर खेलाथ' गेलेफेराखै। दा जोंफोरनि जोंनि गामि बा जोंनि खाथि खालानि लोगो फोरजोंनो गोदो गेलेयोमोन दाबो गेलेयो नाथाय दा जोबोर खम जायो आरो गेलेनाया।
अ बेनिफ्राय क्रिकेट गेलेनानै माबा
औ औ। दा जोंनि आइ जोंनि भारत हादरनि आइ पि एल आव दासान्दिथ' गोबां सोलिगासिनोमोन औ औ हेल' खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
दा जोंनि भारत हादराव दाखालिसो जाखांनाय आइ पि एल खेलाखौथ' नोंथाङा नायदों जानांगौ? हेल'। हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ। हेलौ नोंथां। औ जेरै दा ओ नैरोजा नैजि नैरोजा दाइन मायथाइयाव जोंनि आर आर जेरै राजस्थान रयेल्सआ देरहादोंमोन आरो नैरोजा गु माइथायाव जोंनि दिकेन चार्जार्स होननाय गोदो गोदाय मोनसे टिम दंमोन बा हानजा दंमोन। बे